हेल
हेल' नोंथां
औ खोनादों।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों बुंनायसाय दे।
बेलासे समनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
औ औ गोजोन्थों।
दा आं मोनसे ओ सावरायनाय ओ आयदानि बागै सावरायनो सानदों बेनो जाहैबाय ओ जौ जौ सावनाय जौ फिसिनाय एबा जौखौ संनाय माबोरैहाय जौखौ सङो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि। खोनादों ना नोंथां?
खे बुंनायसाय बुंनायसाय माथो खोनादिया।
जो ओ जोंनि समाज समाजारियाव ओ समाजारि समाजाव ओ जौ संनाय मोनसे हुदा दङ बे जौनि सोमोन्दै जौखौ माबोरै सङो माबोरै बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनो सानदों । नोंथाङा खोनादोंना?
औ होनायसाय
उम जौ जौखौ जोङो जौ संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो ओ एमाव जायखौ बुङो जोंनि ओनसोलावहाय एमाव एमावनि गोनांथि जाना फैयो गिबियावनो जोङो जौ संनो थाखाय एमावखौ देग्रोनाय एबा बानायना लाग्रोनाय जायो बेवहाय ओ जोङो गुबैयै एमाव एमाव देनो थाखाय जोंनो ओ माइरंनि गोनांथि जाना फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ बुंलां दे।
बे एमावखौ देनो थाखाय जोंनो ओ माइरंजों लोगोसे गोख गोखा बिलाइ जायखौ जोङो ओ मोखना बिलाइ मोखनानि बिलाइ नङाबा बिनि बिबार नङाब्ला बि फि ओ मोखनानि बिबारनिफ्राय फिथाइ जानानै मोननाय जा बिगुर एबा गोजा गोजा जे बिगुर मोनो बेखौबो जोङो बेवहाय बाहायनाय जायो लोगोसेनो बेवहाय जोङो ओ आनारस बिलाइ लोगोसे खान्थाल बिलाइ
सिनि बिलाइ औ खुसेर बिलाइ बायदिफोरखौ होनाय जायो औ
बाहायनाय नुनो मोनो बेखौ जों गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै देना लानाय जायो । जेब्ला माइरं आ ओ एसे एसे एबा आधा गेब्लेयो अब्ला बेवहाय जोङो बे बिलाइखौ होसनना होनाय जायो जाय बिलाखौ बिलाइखौ जोंनो गोनां थि जायो एबा जोङो बु बुथुमना लादोंमोन बे बिलाइखौ जोङो बेवहाय होसननाय जायो । बेवहाय ओ आथिखाल मुगायावथ जोङो एमावखौ बुंनो थाङोब्ला एमावखौ जों मोखोना बिलाइजोंल देनाय जाया बेवहाय जोङो माखासे जेरैहाय निम निमाबोथ गोखा-गोखा मोनसे गोखा बिफांनि उम मो
अ बेखौ जोंनि ओनसोलाव होनाय जाया जोङो निम बिलाइखौ आङो जोंनि ओनसोलथिं आं होनाय नुफेराखै बाखि जा नोंथाङा बुंलांबाय सिनि बिलाइ ओ खुसेर बिलाइ आनारस बिलाइ मोखोना बिलाइ खान्थाल बिलाइ बेफोरखौ होजोबनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो होनाय जायो ओ बै जो मा होनो मोनसे दङ ना दिंखिया बायदि जोग्रा जोग्रा दिंखिया दंमोन ना बेबायदिखौ औ बेखौबो होनाय जायो दा बेखौ होयोब्ला जे जुमाया रोसि जायो होननानै सानो बा बेखौ थारैनो नुदों जे बेखौ होना होयोब्ला जुमाया रोसि जायो दा बेनि थाखायनो होनाय जायो बेखौ नुयो दा निम बिलाइफोरखौ जे बबेबा बबेबा ओनसोलाव ओनसोल लायै ओनसोल होदों बा होयो जानो हागौ नाथाय जोंनि ओनसोलाव आं होनाय नुफेराखै नोंथां
थारैनो सैथो नोंथां नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय बे निम बिलाइजोंबो
औ
खौ बानायनाय जायो बेवहाय जोङो बिदिनो एमावखौ देखा खांनायनि उनावहाय जाय दे जोंमोन ओ जाय देखांनानै लानाय बे उन गुन्दैखौ जोङो मोनसे आ लखबना लानानै दैजों लगायना लारु बायदि एबा खालामनानै जोङो ओ मोनसे संग्रायाव दोननाय जायो ओ बे संग्रायावहाय जोङो जिगाब बनानै दोननाय जायो बे जिगाब । सेमसे खालामनानै दोनहरो बेखौ सानसे एबा साननैनि थाखाय जोङो ओ खोबनानै दोनो बेखौ खोबनायनि उनावहाय गासैबो ओ जेब्ला बै जाय लारु एबा एमावा रायो अब्ला राखांब्लाथाय बेखौ जोङो मोनसे मोनसे ओ दाबसे मोनसे संग्रायाववो बो खानानै दोनहरो दोनहरखांनायनि उनावहाय जेब्ला सान्दुं फैयो अब्ला बै सान्दुङाव जोङो बे एमावखौ फोरानना होनाय जायो नोंथां
औ दा बेखौ नोंथाङा औ एमाव बानायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा गुवारै बुंलांबाय दा जोंहा जौ बानायनाय होनदोंना जे जौ बा जौ बानायनो थाखा खायबा जोंहा बेखौबो माइरंनिफ्रायनो जोङो बानायनाय जायो दा जों जौ खौ बानायनायाव नांफादेरनाय नांफादेरनाय इनग्रेडयेन्टनो जाहैबाय बे एमाव ना ओ जोंना गिबियाव जौवासो फैगोन बेनि उनाव जोंहा एमाव एमावा फैगोन नङा होमबा जे गिबियाव जोंहा जौखौ माबोरै सङो होनोब्ला बेखौ औ माइरंजोंनो सङो जे माइंखौ ओंखाम बायदि सङो बेनिफ्राय ओ बेखौ फनलानानै दे गुसु जाहोनानै एमाव फोनो बेखौ माखासे प्लास्टिकाव खाथुमनानै दोननाय जायो आरो दोनग्रा आगजुफोर थायोना बेफोराव दोननाय जायो आथि खालावथ जोङो बाल्थिंफोरावबो दोननाय नुयो दा आरो बे जौखौ जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हयो मोननो हायो माइब्रानि जेरै माथानि नङा होमबा दा बेफोरबायदि आरो गोबां बोसोरसेहालागै माइब्रानि जौ गोथांफोरखौ फिसिनानै नो आरो जे-जेल्बा बे जौ गोथां ना बे माइ ए-एमाव आरि होनानै जेब्ला बेखौ रो सि जाबोयो साननै सानथामनि उनाव जेब्ला रोसि जायो जा बे रोसिखौ जौखौ जोङो जौ गोथां होननानै बुंनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला बे रोसिया लोंखांनानै जोबो बेनि उनाव बेखौ जौ मावो ना बे जौ मावनाया जोंहा थिनथाला होननानै बुंनाय जायो जेरै जोङो मोनथाम रोखोमनि बा मोनथाम जानि जोङो थौ औ थौखौ होनानै बानायनाय जायो ना? ओ गिबियावनो बै सिङाव थौ बिनि उनाव दखा फायला बेनि उनाव आरो थौ फिसाबाव दा बेबायदिनो जोंहा मावनाय जायो आरो जिं जिं बेफोराव जोंहा जिस्रिजों खाथिनानै होयो आरो खायफाया बेखौ मा हाजोंबो लिरोना हाजोंबो लिरो बा खायफा बेखौ गुन्दैजोंबो ओरै माबानानै सिथाबनानै होनाय जायो जाय आरो बेखौ सिथाबनानै होनाय बा जिस्रिजों खाथेनायनि जाहोनानो जाबाय जे बिनि जिउ जौनि जि गोसा जानाय बे सेन ना मोदोमनाय बे गोथाव बे सुवादा जाहाथे खारा बेनि थाखाय बेखौ खाथेनाय जायो उनाव बेबायदिनो जे दै खावनानै जे गोदान गोदान दै सोलायफिनबाय थानानै बेबायदिनो उनावहाय जौखौ खाङोब्ला जोङो जौखौ मोननाय जायो। दा आङो जे जौ बाहायनाय बा जौ संनाय बे हुदायाथ जोंहा जोंनि बर समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ आरो बेखौ दासिमबो दङ होननानै जोङो बुंनांगोन मानो होनबा सिगां समाव बे जौ संनाय खान्थिया जोंनि बर समाजनि गेजेराव बियो मोनसे बेफार फालांगि दा बेबायदि सिस्टेमाव फैदोंमोन मानो होनबा गोबां बर नखरफ्रानो जे जौ संनानै जौ फाननानै गावबा ओ गावनि नखरखौ सुंनाय बा रांखान्थियारि बिथिङाव हेफाजाब होनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनदोंमोन नङा होमबा? नाथाय आथिखालाव
थारैनो सैथो।
औ आथिखालाव बेफोरबायदि जोंनि बर समाजाव जौ संनानै जानायखौ जोङो बां-बांद्राय नुनो थांलिया मानो होनोब्ला बर आइजोफोराबो गोबां रोखोमनि बिजनेसखौ सालायनो रोंबाय बा फालांगि आरि लामाखौ नागिरनानै लानो रोंबाय जायनि थाखाय बिसोरो जुमाय सोंनायाव गफबनानै थालिया मानो होनोब्ला बिसोरो एक्सपिरियेन्स मोनबाय जे जुमाय स-संनानै फानोब्ला लोंहोयोब्ला बेयाव गोबां रो खोमनि गोबां जाथिनि मानसि गावनि जाथिनि मानसियानो जा ना लोंनो फैयो आरो माब्लाबा जे जौनि निसाजों फेनानै नांलाय खमलाय बायदिसिना जेंना जेंसि बुलाय सुलाय बेफोरबायदि जायो दा बेफोरबायदि जानाय जानाय जाथायफोरखौ नुनानै जे बर आइजोफ्राबो बुजिबाय जे जोङो जुमाय संनानैनो जोंनो जुमाय संनानै जोङो जोंनि नखरफोरखौ ओ गाज्रि खालामनानै लालिया मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो बर नखरनि फिसाफ्रानो जे लेखा फरायनो एसेबाबो जोंना थिरांथा लाबाय ना एसे जे नै जि बोसोर सिगां जि बोसोरनि सिगां बाथ्रानिखौ जों बुंनो औ बेबायदियैनो जे गोदान बेफार फालांगि बिसोरो खालामनानै लानो रोंबाय जायनि थाखाय सोरबा सोरबा सा इकेलफोर दे बेनि एसे उनावथ जोंहा साइकेलफोरबो ओंखारबाय नङा होमबाे साइकेलफोर रोङाब्लाबो सोलोंबायनानै जे खाथिनि खाथिनि हा थाय बाजार बा एसे गोजानब्लाबो बिसोरो साइकेलजोंनो हान्थिनानै मैगं थाइगंफोर मानो होनब्ला जोंहा बर'फ्रा जे नआव जानो थाखाय गोबां ओ मैगं थाइगंफोर गायनाय जायो दा बेफोर मैगं थाइगंफोरा नआवनो जाखनो हायाब्ला बेफोरखौ फानहैनो दा बेबायदिनो